हेलौ
खोनादों ना नोंथां
हेल'
औे नोंथां अ नोंथां
खोनादों ना?
हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा फ्रि दंना हेल'
औ खोनादोंना औ खोनादों नोंथाङा फ्रि दंना अफ्रि
अ जेबो उसुबिदा गैयाना नोंथां
ओहो असुबिदा' गैया
आ
नोंथाङा जे उसुबिदा गैयाबा नोंाजजों दसे सावरायजागोन ना नोंथां औ सावरायजागोन दे
औ मा दिनैनि सावरायनायखौ जोङो आबहावा बा आबौावानिसेयाव सावरायनायसै नङा होनोन दा
औ औ जायो दे
ओ
ओ माबा इनभारमेन्ट नङा होमा मिथिंगायारि सोरजिनो नाय औ
औ मिथिंगायारि सोरजिनाया होनना बुङोब्लाथ' दिनै मानसि थानानै जिब जुनार बिफां लाइफां गासैबो सोनदों नंङामोन
औ औ
औ दा बिनि गेजेरावनो माखासे मिथिंगायाव थांनानै थानो थाखाय
थाखाय
ओ जोङा बार सान दै ओ
नांगौ जायो नङा होना औ नंगौ
औ थारैनो गिबियाव मिथिंगाखौ जोङो लाखिनो थाखाय समायना रमायना खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो बिफां लाइफांफोरखौ जों लाखिनांगौ नङा मोनोना बेजों लोगोसे जे जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानांगोन।
थानांगोन
नाथाय आथिखालाव जे गोबां आबहावाखौ गाज्रि जानाय नुदोंबा गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै बिदुंनि बांनायफ्राबो गोबां
गोबां
बांगासिनो दं लोगोसेनो दैबानाफोर जानाय जाहोनफ्रा गोबां बांबाय थादों नङा होमबा नोंथां
औ
औ नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो
म मा सानो ओ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जों सानफ्रोमबोनि नुबाय थानाय बे नोंथां बुंनाय बायदि। बे सोरगिदिं जों जायखौ नुदों बेखौनो जों आबहावा होननानै बुंनो हायो। दा औ आबहावायाथ' जोंनि थांनानै थानायाव ओरैबायदि गोनांथार ना होमबा।
नंगौ।
जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों आबहावा एबा मिथिंगानि फि सायावनो जों सोनारनानै थांनानै दङ। जों बेखौ नङा होनना बुंनो हाया दि जों गोदो गोदायनिफ्राय लानानै आथिखाल मुगायावबो जोङो आबहावानि सायावनो सोनारनानै जों सुबुं माहारिया थांनानै दं आरो दा आथिखालाव नाथाय जोंनि सुबुं माहारिनि माखासे सानस्लाबायै खामानि मावनाय एबा सुबुं माहारिनि बायदि बायदि। माने बिसोरनि आबहावाखौ खहा खालामनो नाजानाय बायदिफोरा दिनै जोंनि मानसिफोरनि थाखायनो ओरैबायदि मोनसे खैफोद जानानै फैनो हमदों आरो जों नुनो मोनदों आथिखालाव जोंाव नांनायनि बारा बिदुं दुंनाय माब्लाबानि समाव नांनायनि बारा अ अखा हानाय आरो नांगौ समाव अखा मोनै खरान बायदि बायदि जाथायफोरा बायदि बायदि मिथिंगायारि जेंनाफोरा दिनै सुबुं माहारिनि थाखायनो जादों आरो।
नंगौ।
सुबुं माहारिया आबहावाखौ जेरैबायदि खहा खालामदों बेनि फिन जाथायखौ खौ सुबुं माहारियानो भुगिनांदोंबो। सुबुं माहारिजों लोगोसे आथिखालाव जोङो जिब जुनार दाउसिन दाउला बायदि बायदि मोनफ्रोमबो जिउ जिबिखौनो जों खैफोदजों मोगा मोगि जानांनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालाव जों नुनो मोनदोंदि मानसिजों मैदेरजों दावहा जानाय बिदिनो बायदि बायदि मिथिंगायारि जेंनाफोरा आथिखालाव बांनायनिफ्राय बांबोबाय बेनि थाखायनो जों बयबो साग्रिद जानांगोन दि जों आबहावाखौ जेसेबां हायो एसेबां बयबो रैखा खालामनो नाजानाया जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो दा आथिखालाव ओ सुबुं माहारिया माबायदियै आबहावाखौ रैखा खालामनो हागोन नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथाङा
आाङा
थारैनो दानि जि बुंलांदों दिनैनि दिनावहाय माखासे
औ।
सुबुङा गावनि माखासे मावनाङि बुस्थुखौ मावनायावनो जोंहा माखासे उसुबिदा जागासिनो नङा होमबा।
औ।
जेरै नोंथाङा नोङ मैदेरफोरजोंनो जुजिनांदों थारैनो जोंङो दिनै हाग्रा ओनसोलखौ गावनि सुबिदानि थाखाय गावनि न' बां लुनो माखासे
म
नो जोङो हाग्रा बंग्राखौ दानफाय दानफाय लुनाय समावहाय जोंहा मा जाख बे माखासे जिब जुनारफ्रा थानाय जागालाय दिनै मानसि माहारिजों बिसोरो
बिसोरो
गावसिोरनि जिउखौ रैखा होनो थाखाय जुजिनांदों नङा मा
औ औ नंगौ
दिनै आबहावा गाज्रि गुबुंले खालामनायाबो नों आङानो दिनै गारि मथर सालायनाया बारा जादों माखासे गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि फेक् जेरै
जेरै- ओ बहा गुबुंले खालामनायाव नङा होमबा बेजों लोगोसे बिफां लाइफांफ्राबो माखासे थैलांदों
आथिखालाव आरो गावनि इन्टारनेट बाहायनायजों लोगोसे मा जादों ओइ दाावसिन दाउलाफ्रा खमायलांदों जेरै दिनै
दि गोदो जिबायदि नुयोमोन
साखाथि फाखाथि न' ओनसोलावनो नाथाय दिनैनि दिनाव बे बा माखासे दाउसिन दावउलाफोरखौ नुनो मोनला न
नुनो मोनला नङा नोंथां औ थारैनो
औ बैफोरखौनो सानदों आङो नोंथां!
औ
नाथाय दिनै दैबाना नंगौ दैबाना जानायनि जाहोनाबो बेनो माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनायनि जाहोनावबो माखासे दैफोरा माने मा खालामो गिसि गानानै हाजो हालाफोरखौ बे जोंनि जायगाखौ लोमसाव फैगासिनो दं नङा होमबा नोंथां!
औ-
थारैनो
औ- आथिखालाव एक्सुलि गारि मटरनि बाहायनायाबो बांनाया बांदों नोंथाङा थार खौनो बुंदों दा गारि मथराबोथ' मिथिंगायारि सम्पदजोंनो खारो नङा होमबा जेरै जोङो- पेट्रल डिजेलखौ जों मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो मोनदों दा बेखौ सुबुङा थाना हुसिया गावसोरनि नांगौ बायदियै जाय जे हागौ एरै बाहायनायाबो इयुन जिउआव जोंनि थाखाय खैफोद गोनां होननानै जों साननो हायो नङा होमबा!
नांगौ थारैनो!
आथिखालनि औ आथिखालनि सुबुंफोरा जेसेबांनो लेखा गोरों जाबोदों अब्लाबो सुबुंफोरा गावसोरनि गोसो बायदि सोलिनो नाजानाया इयुनाव ओरैबायदि खैफोद मोनसे लाबोनो हागोनखौ जों मिजिंथिनो हायो एबा नु फुरुदि ओ जेरै जों दिनैनि दिनै मोननाय सम्पदखौ जों गोसोबायदि आद्रियै बाहाय नानै इयुननि थाखाय जों दोनथुमनो रोङाब्ला जोंनि थाखायनो खैफोद गोनां होननानै जों साननो हायो नङा होमबा! बेनि थाखायनो जों नों आं बयबो- बेबो इयुननिटफ्राय सालायोब्ला गाहाम जागोन आरो जाहाथे जोंनि आबहावायाबो सेफटि जागोन बा रैखा मोनगोन आरो जों इयुननि थाखायबो जाहाथे जों गाबहैनाङा बा उनाव- जाहाथे फसथायनाङा बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो ओ थियारि जानानै थानाया मोजां नङा होमबा!
दा गोदो गोदोनि सुबुं फोरा आबहावाखौ लाखिनायाव माबायदि हेफाजाब होयोमोन- बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होयो होगोन नामा?
औ नंगौ थारैनो गोदोनि सुबुंफ्रा आबहावाखौ बोरै रैखाथि होयो होनना बुङोब्ला गोदोनि समावथ' माने माखासे सुबुंफोरा जों जाग्रा आदारफोरखौ ओ जोङो न'आवनो बा गावसोर सोरजिनानै जानो रोङामोन नङा होमबा मिथिंगानिफ्रायनो माखासे फिथाइ सामथाइ मोनोमोन
नोमोन
बैफोरखौ जोङो जानानै मानसिया थांना थायोमोन माखासे जिब जुनारफोरखो जों मैहुर
जों मैहुर खालामनानै जायोमोन नङा होनबा नोंथां? नोंगौ।
ओइ दा बै समाव हाय जोङो मोनथियामोन जे दिनैनि दिनावहाय माइखौ गायनानै जे जोङो ओ बिनिफ्राय माइरं ओंखारनानै जे ओंखाम संनानै जानांगौ होननानै नाथाय जोङो मा-
नाथाय जोङो मा खालामोमोन गोदोनि समाव माखासे फिथाइ सामथायाइजोंनो गोदोनि समा
थांनानै -थायोमोन
थायोमोन!
ओ जेरै मा खालामोमोन गोदोनि समाव बिफां लाइफांखौ
बिफांखौ बा फिथाइ सामथायाइ जि जाग्रा बेफोर बुस्थुखौ बांसिन गायोमोन बिसोरो। औ।
दा बिफां लाइफां होनना बुङोब्ला जोङो माखासे गोदोनि समावथ' मेडिसिन बा डाक्टरफोर गैयामोन जोङो माखासे हाग्रा बंग्रा फोरनिफ्रायनो जोङो आयुर्वेदिक मुलि बायदिसिना सोरजिनानै बैफोरखौनो जोङो
नो जोङो आखाइफोर बौवोबा बै हाग्रा बिलाइफोरखौ देनानै लायोमोन माखासे लोम
खानाय जायोब्ला बै फोरखौनो जोङो देनानै बा मुलि बायदि बाहायनानै जोङो लोङोमोन नाथाय जोङो बेबायदि हामबोयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय बैफोर बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि थाखाय माखासे ओ जोंनि आयुरवेदिक मुलिफ जोबलांनोबो हमबाय नोंथां।
औ थारैनो।
दा बांसिन रैखाथि खालामो होनना बुङोब्ला गोदोनि समावहाय ओ बिफां लाइफांखौ जोङो गावनि थांना थानाय जिउ राहानि थाखाय गावनि फिथाइ सामथायाइखौ जानो थाखाय बिफां लाइफांखौ गोबां गायोमोन आरो नोंथां।
थारैनो नोंगौ। मानोना जोंनि थाखायनो आबहावाया जोंखौ जेरै एब- एसेबां हेफाजाब होयोमोन बेखौ नोजोर बोनानै गोदोनि सुबुंफोरा ओरैबायदि साग्रोदखामोन जि माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला जोंखौ आबहावायानो रैखा खालामगोन। बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन साग्रेद मोन होननानै जों एसेबाबो हमनो हायो। नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
माने जों मिथिना मोनो गोदो जों ओ डाक्टर अजा गैयै समावहाय मानि डाक्टर गैयै समावहाय गोदोनि दिनावहाय जोङो सुबुं मुलि बाहायनानैनो जा रग' बि बदि जायोमोन बेफोरखौ फाहामनानै लायोमोन नङा होमबा। ओ जेरै ओ फिसा फिसौ बेमार जानाय बेबायदिनो एसे एनै लोमजानायफोरखौ गोदोनि सुबुंफोरा गावसोरनो ओ सुबुं मुलि बाहायनानै एबा आबहावानि सायाव सोनारनानै थिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि बेन्दों बेनला रोदा बिलाइ बायदि बायदिफोरखौ देग्लिनानै सुबुं मुलि हिसाबै बेफोरखौनो गावसोरनि रग' बियादिफोराव रग' बियादिफोरखौ फाहामनायाव बाहायबोदोंमोन आरो। बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा
थारै नो बिदिनो गोदोनि समावहाय न' बां लुनानै थानो हायामोन नालाय जोङो बिफां सिंफ्रावनो बिफां सायाफ्रावनो गावनि जिउखौ थानानै बा
बा दंफां दनलफ्रावनो जोङो गावनि जिउखौ बारोयमोन नोंथां। औ थारैनो।
अब्लादि
अब्ला दिनैनि रायजलायनायखौ दोनथनोसै नामा नोंथां? औ।
माजाबाय।
जोंना समा जाबाय औ उनाव सावरायजाबफिन सिगोन दे
दे
औ